नोंथां गोजोन मा होनो गोजोन सानजौफु नोंथां। औ नोंथां। दा जों ओरैनो मानि सायाव सावरायनाय नोंथां दा ओरै जोंनि साखाथि फाखाथि बा। जोंनि मिथिंगाफोरखौनो लाना सावरायनोसै नामा नोंथां जेनेबा बिफां लाइफां जों मानो बासायनांगौ मा रोखोमै बासायनो हायो बेफोरनि सायावनो फंनैसो नोंथाङा फोरमायग्रदो हायोबा दे नोंथाङा बुंग्रोदो अब्ला नोंथां आं बिदिनो फोरमायनोसै जेनेबा बिफां लाइफां बुंब्लाथ' जोंहा जोंनि बुहुमावनो नुनाय बा जोंनि आबहावायाव सोरगिदिं जायखौ जोङो सोमखोर गोथां समायना नुयो बेनो बिफां लाइफां दा बे बिफां लाइफाङा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयोबा बिफां लाफां गैयाब्ला जोंहा मा जागोन बेनि जोंहा माखासे माबा दं आरो जायखौ जोङो नुनो मोनो होमबा नुदांनो मोनखायो दा बिदिनो जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो होमबा जोंनो बिफां लाइफां गोबां जोंनो सुबुंनो बा जिब जुनार नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ गथायनानै होयो आरो जोङो अक्सिजेननिफ्राय लानानै थानायसिम बा थैनायसिम जोङो थैनायसिम जोङो बिफां लाइफाङा जोंखौ मदद होयोबा गोथै सावनायावबो जों जोंखौ मोदै मदद होयो आरो दा जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा अक्सिजेन दा बुहुमाव जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ बा हां लाग्रा जिब जुनारफोर दङ बिसोरो मानि सायाव सोनानै थायो अक्सिजेननि सायाव आरो जों बे अक्सिजेनखौ मानिफाय मोनो हमबा बिफां लाइफांनिफ्राय दा बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मानो नांगौ बेनो जोंनि गुबै जाहोन जायखौ जोङो नेवसिनो हाया जाय गैयाब्ला जोङो बे बुहुमाव थां थानायनि माबायानो गैया आरो जेन'बा ओंथियानो गैया जागोन दा बेल' नङा जेन'बा बिफां लाइफाङाबो जों मानसि गैयाबानो थांना थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफांनोबो जिब जुनार हगारनाय बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ नांगौ जायखौ बिथांमोना जों जेरै अक्सिजेनखौ हांबोयो बिसोरबो बिथांमोना बे खारबनदाय अकसायदखौ अकसिजेनदनि अक्सिजेन महरै हां बोनानै लायो आरो जों जेरै अक्सिजेन बोयो बिसोर कारबनदाय अकसायदखौ हां बोनो लायो दा बिदिनो दंबावो गोबां जेनेबा अक्सिजेन हगारनायाथ' जाबाय आरो बिफां लाइफां मा खालामो जोंनि बुहुमखौ जोंनि बुंहुमखौ मा खालामो सोदाङो आरो सोदाङो माने जोंनिया बारहावाखौ सोदाङो दा मारै सोदाङो होन आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरनि माखासे बिगियाननि बा सोलोंथाइ लानायनि उनाव गोबां रोखोमनि माखासे बिगियानगिरिफोर ओंखारबाय जायफोरो दिनैहाय हान्था मेला खालामनाय बा हान्थिनाय बिनि थाखाय गोबां गारि मथर दिहुनबाय आरो बा बै गारि मथरा माजों खारो होनबा जोंहा माखासे फेट्रल दिजेल बिदिनो थावफोरजों खारो आरो जायखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो सम्द जायखौ मिथिंगा सम्दनिफ्राय जोङो मोनो दा बै थावफोरा गारिखौ जों सालाय दोननानै जों मा खालामो इन इन्जिनखौ जोङो स्टार्ट खालामनो खारहोनो थाखाय दाना मा जायो जेनबा बे खामो आरोना बे थावा खामो खामगारो दा बे थाव खालामनायजोंसो जोङो गारिफोरखौ खारहोनो हायो आरो दा बेयाव मा जायो जेन'बा बे थाव खामनाया उखुन्दै महरै ओंखारनानै जोंनि बारहावा बा जोंनि मिथिंगायाव साग्लोबो आरो बै साग्लोबनायाव मा जायो जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो दा बे गुबुंले जानायखौ जोङो जोंथ' हांबोनो हाया हांबोनाय जेनबा जोंङो बांद्राय जेनबा जों बेफोरबायदि टाउन सहाव जे जायगायाव गोबां रोखोमनि हांखौनो जों लानो हाया जेनेबा गारि मथर गोबांबा बेयाव बारहावायानो गुबुंले बेयाव जों हांखौ बोनानै बोबाय थानो हाया आरो मा जायो जोंहा माखासे लोम जानाय साजानाय बेराम आजार हांनि बेमार जेन'बा हां लानो हायि आसस्थामाफोर बिदि बेमार जायो दा बेफोरबायदि बेररामफोरफ्राय जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफांफोरा मा खालामो जोंनि बारहावानि बे गाज्रि जेन'बा उखुन्दैफोरखौ बिसोरो गावसोर बोना लानानै सोदांनाय खामानिखौ मावो आरो दा सोदांनानै मा जायो बिथांमोनहा सोदांनानै गावसोर सोदांनानै लानानै जोंनो फिथाइ महरै मा होयो अक्सिजेनखौ होना होयो आरो दा बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि मिथिंगानि बारहावबो सोदाङो आरो जोंनि बुहुमनि थसारि बा मिथिंगानि थासारिखौ बिथांमोनहा दिदोमै लाखियोबाे थासारियाव थांनांगौ बे थासारियाव ला दा मारै होनोब्ला जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर जेन'बा गोबां रोखोम अखा नांगौ आरो सान्दुंबो नांगौ अखाल' नङा सान्दुंबो नांगौ दा बेखौ बिफां लाइफांफोरा मा खालामो बिसोरो मोनसे थि थाथायसिम लाबोनानै जेनेबा गोबां बिफां लाइफां थायोब्ला जोंनो नांगौ रोखोमनि अखा नांगौ समाव अखा नांगौ समाव सान्दुं बेफोरखौ मोननो हायो आरो दा बिदिनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दाननायनि सोलायै जोङो गायनांगौसो जायनि थाखाय जोङो गोबां माखासे ओ राहा लामानि गेजेरजों जों बिफां लाइफांखौ फोरखौ फोथांनो हायो आरो दा दंबावो जेनबा जोंना बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो होनबा साया सायख्लुम होयो बा फिथाइ सामथाय बा जाग्रा आदार मुवा होयो मारै होनोबा दैज्लां बोथोर आव जोङो ओ गामि ओनसोलफ्रावनो होन थाउन सहरफोरनिथ' होनला जेनेबा गामि ओनसोलाव होन जेनेबा जोंना गामि ओनसोलाव गोबां मानसियानो फांखाफोर बायनानै लानो हायाबा ओ सोरनावबा सिलिं फेन गैया सोरनावबा फांखाया गं- सेल' दा बेयावथ' जोङो ज' गासिबो न'खर गंसेनि मानसिफ्रा थाजोबनो हाया बेयाव मा जायो जेनेबा ओ ओंखाम जाखांनानै दसे सम जिरायनो थाखाय बिसोरो साया साय- ख्लुम नागिरो आरो दा बिफां लाइफांफ्रा जोंनो साया सायख्लुमबो होयो दा बिदिनो गरमनिफ्राय रैखा मोन- नो थाखाय जोङो साया सायख्लुम गोनां बिफाङाव जोङो थांनानै जिराय हैनो हायो दा मानसिफ्राल जिराया जोङो ओ मोसौ जोङो मानसिफ्राथ' मोसौ बोरमा फिसियो दा मोसौ बोरमाफोर- सान्दुंखौ सैनानै थानो हाया आरो दा बिथांमोननोबो साया सायख्लुमखौ नांगौ दा बिदिनो जोङो सानसु थिरफ्राव जो ओंखाम जाखांनानै मोसौफोरखौ जोङो दै दौहैयो दै दौहोननानै मा खालामो बिसोरखौ दसे सम सानदुंनिफ्राय रैखा मोनहोनो थाखाय जोङो बिफां साया सिङाव दोनथ'यो आरो मानो होनना बुङो- ब्ला बिसोरबो बांद्राय सानदुंखौ जाबाय थायोब्ला ओ बिसोरबो ओ दसेनो दुरबल जागोन बा थैनायनि लामायाव फैगोन बोरमाफ्राथ' थैयो मोसौफ्रा एसे ओ बोलोगोरा बेनिखायनो बिथांमोना बासि- नानै थायो नाथाय बोरमाफ्रा बांद्राय सान्दुंखौबो सैनानै थानो हाया आरो दा बिथांमोननोबो बिदिनो साया सायख्लुमनि गोनांथि जायो जायनि थाखाय बिथांमोनखौ बे बिफांनि सायायाव‌ दसे दोनथ'नाय जायो दा बिदिनो जेनेबा जोंखौ बिफांफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि माखासे प्रटिन गोनां उम फिथाइ सामथाइ मोनो दा जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो ओ जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायोबा जोङो जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो हायो दा बेल' नङा जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनि हा खुरखानाय आरिखौबो गोबां होबथायो मारै होनना बुङो- ब्ला जेनेबा बिफां लाइफांफोरा बिदिनो बिसोरनि रोदाफोरा धुबजाबा एगदमबारे सोरनाबा बिदिनो गोथौ थां- ग्रा बिदि थायो आरो दा बिसोर मा खालामो उम हाफोरखौ मोजाङैनो ओ बोगथानानै‌ लायो आरो जायनि जाहोनाव मा गोबां अखा हाब्लाबो दैबाना जाब्लाबो जोंनि गेजेराव हा खुरखानायखौ लाबोआ दा बिदिनो जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे बिफांफोरनि उम जोंनि गोबां मुलाम्फाफोर दङ आरो जों गोदोनि समाव मामोन जेनेबा बिफां लाइफांफोरा बिफां लाइफांफोरनि ओ बिगुरफोरखौनो गोदोनि सुबुंफ्रा गाननानै थाबोदों बा बिनि फिथाइ सामथाइफोरखौनो बिसोर‌ जानानै थाबोदों दा जोंल' नङा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफ्राबो बेखौ जानानै थांनानै दं आरो बे हाग्रा ओनसोलावथ' जिब जुनार फोरनि मोनसे थाग्रा खुलि जायखौ जोङो नेवसिनो‌ हाया आरो दा बिदिनो गोबां रोखोम दङ खिन्थायोब्ला दा नोंथाङाबो ओ फंनैसो बुंदो जेन'बा बिफां लाइफांफोरखौ माबोरै जों बासायनो हागोन बा जोंनो मानो गोनांथि दे नोंथां फोरमायदो
रैखा खालामनांगौ अ गिबियाव जोङो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनो नांगौ होनोब्ला जोङो गिबियावनो मा होनदों जे जोङ बिफां लाइफां जि खहा जानाय बेफोरखौ होबथा ग्रोनांगोन आ जेरै जोङो ओ मा होनो बेखौ अरनबारियाव ओ आयेन बेरेखायै बिफां दानफायनाय
आरो जे बिफां लाइफांनि जे खहा गोनां माखासे ओ मा बुङो बेखौ बेखौ आ उम बाहायथिफोर सुबुंफोरनि बाहायथिफोर जेरै आ जों आ रासायनारि मुलि बायदि बाहायनायनि गेजेराव ओ जि ओ मा होनो ओ ओ जोङो जानाय लोंनायनि माखासे फ प्लास्टिकफोर बेफोरखौ होना दोनो आ बेफोरजोंबो जोंनि जि मिथिंगायाव ओ मा होनो मोन हाया गेब्रेङो हा गेब्रेंनायनि जाहुनाव आ बे जायगाफोराव बिफांफोरा रज'नो हाया आरो आ बिदिनो दंबाय जोंहा कलकारखाना बा बिदि दामिनसालिफोरनिफ्राय खारारनाय बा मा होनो बेखौ उखुन्दै बा ओम दु गाज्रि दै बेफोरो आं बि बिफां लाइफांयाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जायनि जाहोनाव बिफांफोरा जो ओ गो बां खहा जायो आ हमनानै ला मोनसे मा होनो ओ मोनसे इनदास्ट्रि गायस सनोब्ला बिनि ए ओम मा होनो सोरगिदिं थानाय बेसे ओ गासिबो बिफां लाइफांखौनो दानफायनाय जायो जाउनाव गोबां जोंहा बिफां लाइफांफोरा लस जायो। आम ओरैनो इन्डासट्रिखौ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो अरनबारि बा हाग्रा ओनसोफोलखौ दानफायनानैसो बानायनाय जायो बेनिखायनो बिदि ओम आ ओम दामिनसालिफोरखौ बानायनायाव जोंहा गोबां बिफां लाइफांफोर ल लस जानायखौ जों नुनो मो मोनो आरो आरो दंबाय जोंहा दैमा दैबानाजों माखासे बिफांफोराबो बुङो बेखौ नस्थ' जालाङो आरो हाब्रां गुरखानानै ओ बिदिनो ओ गोबां जोंहा ओम मा होनो मिथिंगायारि जाथायजोंबो बिफां लाइफांफ्रा ल स जालाङो आरो मानसि माखासे आ नाङैखौ मावनाय जोंहा गोबां बिफां लाइफांफोरा लस जायो आरो बिदिनो जों बिफां लाइफांखौ माबोरै रैखाथि होयो हायो होनबा जोङो गिबियाव आम बिफां लाइफां गायनायखौ बांसिनै गोसो होनो नांगो गोन बिफां लाइफां थांनायनिफ्राय बिफां लाइफां खारनायखौ बैसो होनो नांगोन ओ अरन बारियाव हाब हाबनानै आ आयेन बेरेखा बिफां दानफैनायखौ आ खम खालामनो नांगोन अरनबारियाव आं दामिनसालि लुनायखौ खम खालामनो नांगोन आ बिफां लाइफां दानफायनानै माखासे मुवा बेसाद आ जि बानायो बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो आरो जोङो बुंनो हायो जे माखासे रासायनारि मुवाफोर बा ओम माखासे से ओम मा होनो बिफां लाइफांनि थाखाय खहा गोनां मुलिफोर बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो आ एसे खम खालामनांगोन अब्लासो जोङो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनो हागोन आरो दंहाय जोंहा जे प्लास्टिक प्लास्टिकखौ नाङा फाङा जों जेराव मेराव जायगायाव गार रनाय बेफोरखौ जों खम खालामनांगोन मानोना प्लास्टिकखौ जों जायग जायगायाव गारो बै जायगायाव माने ओम प्लास्टिक सेवनानै थांग्रा बेसाद नङा आ बेनिखायनो प्लास्टिकआ अराय सम थाबाय थायो बेनिखायनो नोंथाङा जाय जायगायाव प्लास्टिक गारगोन बे जायगायाव आ बिफां लाइफाङा फांसेबो रज'नो हाया आरो बे कार'नाव जोङो आ जि प्लास्टिक बा माखासे मा होनो बेखौ सेवनो रो रोङि बेसादफोरखौ जोङो नाङा फाङा जायगायाव गारनो नाङा खम ओम बेखौ जोङो सावनानै गार नांगोन नङाब्ला मोनसे जायगायाव ज गारनांगोन जाय जायगायाव जों दाखोर दालाफोर प्लाटिकफोरखौ ओ जयै गारनाय जायो बिदिनो दङ जोंहा ओ जों गारि मथर रनिफ्रायबो बिफां लाइफाङा खहा जायो जेरै गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया माखासे बिफां लाइफांखौ खहा खालामो आम बिदिनो दं आरो
अ
ओ बे जि जोङो बिफ बिफां लाइफांजों माखासे ओ जोंनि सानफ्रामबो जिउआव बाहायनाय माखासे ओ जि जि मा बुङो बेखौ ओ मुवा बेसादफोर बा मा बुङो सियार आं फालें बायदिसिना बेफोरखौ ओ ज बानायनायाव माखसे बिफांफोरा दानफाय जायो बैफोरखौ ओ जोङो ओ मा बुङो बेखौ ओ लहाफोरनि बानायोबब्ला मोजां जायो आरो मान मानोना जोङो बिफांखौ दानस्लाय्लाय लहानि बानायोब्ला मोजां जायो आ आरो दंबायो जोंहा मा बुंङो
जि जोंनि जि मा होनो बेखौ मिथिंगा मिथिंगायाव जि दानि जि सम बेयाव माखासे सुबुंफोरनि गा ज मावनायनि थाखाय बुहुम नां दुंखांबाय दङ। बै बुहुमना दंखांनायनि जाहोनाव जोंहा बुहुमनि बिखायाव मा माखासे बिफां लाइफांफोरा जेनेबा रज'यो रज'नायनि उनाव नाथाय बे बिफाङा थांनानै थानो हाया आरो मानोना जि ओ जोंनि ओ साननि दुंथाइ बे बारानिफ्राय बारा जालांबाय दं जाउनाव बिफांफोरा रज' बे रज'नानै नांगौ बायदि दै मोनैनि खारन जाहोनाव बिफांफोरा रानलांनांगौ जायो आरो ओ बिदिनो जोङो बिफां गायनायखौ
मा बुङो बांसिनै गोसो होनो नांगोन बिफां गायनानै जोङो बिफांखौ आबोद लानो नांगोन बिफांखौ गायनानैल' दोनोबा जाया जोङो बिफांखौ माबायदि जोथोन लायोब्ला बे बिफाङा ओ फांसे गिदिर बा मोनसे मा बुङो बेखौ मोजाङै देरनो हागोन बेखौबो नोङो नोजोर होनांगोन आरो आरो जि